औ खो औ खोनादों नोंथां
नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ? औ दे आं नोंथां आं ओ आं नोंथांजों ओ मोनसे टपिकनि नि सायाव रायज्लायनो होननानै हरनाय जादोंमोन नोंथाङा सम मोनगोन ना रायज्लायनो
अ रायज्लायनो हागोन दा
जेनबा न हरफोरखौ लानानै आरो मोना नखर फोरखौ लानानै जेन'बा हेलौ। गोदोनि गेजेरावहाय नङा नो आंदि नोंसोरखोना गामि आरो दानि आरो गोदोनि
औ।
गोबां दिडिफारेन्स नुनो मोना जोङो
बुंनोनो मोना।
बेनि बागै ओ जेनेबा गोदोहाय जों न'फोराहाय हाय
औ।
ओ ओम।
औ आ जों
हमदां बानायनायमोन जेनेबा औवाजों थोरिदों नङा होमबा नोंथां? इन्जिनियारफोरा गोदान गोदान आदबजों दिहुनदों जेरै इथा इथाजों औ बेहायनो हानि नखौ औ। मानास दोङो। बेहाय फाटनि लोगोसे ओ हाफोरखौबो फोरनिफ्राय बा फुख्रिफोरफ्राय सावखांनानै लाबानानै गोबोरखि एसे होनानै लगायनानै लानाय जायो बिदिनो ओ बेराफोरखौ लिरो आरोना नोंथां। गोदोहाय ओं दानि ओं बेनिफ्राय दानि बिनोहाय अ बयबो गासिबो फ्राया नङा ओ इथाजोंनि लुयो जेनेबा पाक्कानि खायफानिया बिल्डिं जाहैबाय औ खायफानिया आरो ओरैनो नर्मेल लुबाय आरोना। वांडि दिफारेन्स नुदों बेफोर जाहैबाय ओं जोंनि सुबुं माहारिफोरनि गोदान गोदान आदब खान्थिजों साननायजों थांनाय आरोना नोंथां। जेनेबा मानसिनि साननायफोरा ओ गोदोनिख्रुइ दा सोलायलांबाय नालाय। दा बेबायदिनो जौगाबाय बेबायदिनो दा न'फोराबो बेबायदिनो जौगालांबाय। होननानै आं सानो आरो नों नोंथां नोंथाङाबो फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा बेनि बागैहाय?
अ हागोन नोंथां। अ ओ मिथिगौ नंगौ नोंथांनि बुंनाय बायदिनो माने न'फ्रा जोंनाया गोदोनि गोदोमा हानि न' मोन जेनेबा थोरिनि बा बे रानि औवाजों औवाजों बानायनाय। फैयै फैयै जोङो बेस' बे औवाजों बानायनाय बा बेबायदि थोरि न'फोरा माने जोङो मालाबा माने बार सार फैयोब्ला जोङो बायदिसिना माने बायनानै सिलिंखार जानो गोनां जायो। खस्थ' जानो गोनां जायो। नाथाय जोंनि मानसिनि साननाय हनाया सोलायनाय बा मानसि सोलोंथाइ मोननायनि उनाव
उम्म।
गोदान आदबजों न' लुनाय बा पाखानि न' लुनाय इथाजों न' लुनाय बेफोरखौ नुनो मोनबाय थामहिनबा सोलायबोबाय आरो नङा होमबा गोदोनिफ्राय माने गोदान मुगायाव माने न' बानायनायफ्रा आर्किटेक्ट जेनेबा इन्जिनियार लानानै गेदेर गेदेर न' लुगोन बेफोरखौबो नुनो मोनबाय।
औ।
गासैबो फ्राय माने बेबायदि गोदोनि बायदि थुरि न' बा बेरानि औवानि न'फोरखौ जों नुनो मोनलिया आं सानो बेफोरो मोजां जादों मानो होनबा जोङो दासिमबो जुदि न' लु बेबायदि थुरिनि बा औवानि न'जों माने जेरैबायदि माने मिथिंगाया सोरजि सोमजिनाय जिथु खैफोद बार मा खमाव फैयो। सिलिंखार माने बुखार जाबा जों जोबोद निजायनो खस्थ' जानो गोनां जायो थाब न'खौ लुफिना लानो हाया। बुखार जाब्ला बेनिखायनो पाक्कानिया जोंनि थाख खाय मोजां जादों। जाहाथे बार सार फैब्लाबो जेबो जाया बे आंनि थाखाय मोजां जादों होनना सानो। थाय बेबायदिनो। गोदान। मुगायाव। गोदान मिजिंजों बा गोदान आदबजों न' लुनायफ्रा आं सानो मोजां जादों आरो थामहिनबा जोंनिया जौगादों एसेब्लाबो जौगादों दा बेबायदिनो न' लुनाय आदबाबो जोबोद मोजां माने न' लुनाय। जेरैबायदि फरायनायनि बिथिङावबो न' लुनायफोर जोङो ओ खालामनो ओ हायो आरो टेक्ट इन्जिनियार फरायनानै जोङो गुबुन गुबुन न' बानायनो हायो। बेफोरबायदि। दा न'खौथ' जों बेबायदिनो। माने गोग्गोम मोजां नांगोन आरो गोख्रों। दा न'-न' लुनाय गामिफ्राव नोंथांमोननियाव मा माबायदि न' दङ दासिमबो गोजाम गोदोनि न' दङ ना गोदान मुगानि न'फोरखौ।
जोंनि बे उरियाफोराव दा। गोदोनिया फ्रायानो गैला ओरैनो न'खरसे न'खरनै बेबायदिफोरा दङ जाय फोरा ओ गोजौ सोलों थाय लानो हायाखै बेफोर जा फैसा खामायनायनि लामा दिहुना लानो नायाखै बिसोरबायदि फोरा ओ गोदोनि। यानो दं न'खरसे न'खरनै फ्राइआनो। बिनिफ्राय आरो बां सिन गासैबो डेभेलप जाजोब्बाय आरो ना नोंथां।
औ-औ नंगौ औ।
बिदिनो जोङो गामि आरो टाउननि गेजेराव गोबां फाराग नुलांबाय आरो। जेनेबा गामिनिफ्राय औ सारा। ओम गामिनिफ्रायबो गोबां सुबुंफोरा फरायनो थाहैयो टाउनाव बेनिफ्राय।
औ।
गिदिर-गिदिर सोलोंथाइ लानानै फैनानै ओ गावनि न'खौ ओ बा पाकारजों लुफैयो बानायफैयो बेबायदि नुनोदों बांखौनो।
औ।
औ बेबादिनो गामि आरो टाउनाव। टाउननि गेजेराव गोबां फारागखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां। जेनेबा औ। गामिफोरावहाय जोंना ओ जेनिबो आंखाल गैया बार दै ओ। बेबायदिनो बिफां लाइफां। ओ बेफोरनिफ्राय गो गोबां मुवा बेसादफोरावबो खमावनो दा गो-गोलोम बोथोरनि सिजोन हिसाबै बेफोराव। थानो थाखाय गोबां खस्थ' जायो आरोना। जेनेबा एसि गैयाबानो फेन गैयाबानो थानो हाया बेबायदिनो गोबां सोलायनो नुदों लानायफोरावाबो गोबां सुबिदा नुनो मो नोगोरफोराव आंखाल नुवाखै आरो औ बेनि बागै नोंथाङा फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
औ हागोन जेनेबा नोंथाङा बुंनाय बायदिनो। जेनेबा गामिनि माबाफोरा माने मोजां सो माने मिथिंगाफोर दङ नालाय बे दंफां लाइफां ओ आबहावा मोजां गामिनि आबहावाफ्रा मोजां जायो मोजां थायो ओ आरो बेबादिनो जों ओमफ्राय टाउनफोरनिया जाबाय बिफां लाइफां एसे खम नालाय गरमजोंबो जों थावरिना थानो हाया दुंथाइफोरा बारा जायो आरो गारि गारिफो गोबां गारि खारो बेफोरनिफ्राय उखुन्दै ओंखारनायफ्रा जायगायानो माने आबहावायानो गुबुंले जानानै जानायनि चान्स थायो। दा बेबायदिनो गोबां माने फारागखौ नुनो मोनो। आरो गामिफ्राव दासिम आं सानो गामि फ्राव गामिफ्राव माने दासिमबो रासथाफ्रा जानायखौ नुनो मोना। नङा होमबा नोंथां? आं सानो गामिनि रासथाफ्रा जानांगोन मोजां जानांगौ देभलप जानांगौ। नाथाय दासिमबो जायगा फ्राव गामि गामि जायगाफ्राव ओ हाब्रु जानायखौ नुनो मोनो गोबां दै जानाय
औ
बेनिखायनो बेफोरखौबो नोजोराव लानांगौ गामिफ्रा डेभलप जानांगौब्ला थ गामिनि थासारिफोरखौ नायबिजिरनांगौ माब्रै जाना दङ बेबायदि आं सानो आरो
औ नंगौ नोंथां
बेबादिनो ओ गामि गामियाव ओ गोबां औ मोननाय जायो आरोना नोंथां एबा ऐ मसलमनफोरा ओ गाज्रिबाबो जेनेबा बेवहाय थांलाय फैलायनि थाखाय जुदा जायोबाबो गोबां माय मुलाम्फादोंनो नुनाय आं सानाबा नोंथां
औ गामिफ्राव औ
बेफोरो लासै लासै जौगालांगोन होननानै सानो गामिफोराबो लासै जेनेबा दा फरायसाफोरा दानि इयुन जोलैनि फरायसाफोरा फरायलांगासिनो दङ जिहुत बिसोरो उनावहाय मोजां फामलांगोन होननानै आं सानै साथाम
औ अब्ला नोंथां नोंथाङा जिउआव माबायदि न'खर जानायखौ लुबैयो गावनि न'खरखौ माबायदि जानायखौ लुबैयो नोंथाङा
आनदि नोंथां मा होनदो
ओ जिउआव नोंथाङा माबायदि गावनि न'खरखौ जानायखौ लुबैयो माने
अ ओमफ्राय नै जेनेबा जिउआव हाय जेनेबा आंफोर बायदिनि लुनो हानाय टाउनफोर बादिनि ओ जानो हानायखौ लुबैयो आरो नोंथां मानो होनोब्ला जोंना जुगा सोलायलांगासिनो दङ नङा होमबा जेनेबा ओ औ गोरों निख्रै गोरोंसिन ओंखारगासिनो दङ। लोगोसे धोनिनिख्रैबो धोनि जालांगासिनो दङ आरो मुवा बेसादफोरनि दामा बांलांगासिनो दङ नालाय औ बेफोर
औ नंगौ नोंथां
औ बेफोरखौ साननानै टाउनफोरनि बायदिनो जालांनो लुबैयो आरो जेनेबा औ जेनेबा जोंना दिल्लीफोरबायदि बेफोरबायदि औ
औ अब्ला नंगौ नोंथां नोंथांनि बुंनायफ्रा गासैबो सैथो नंगौ अब्ला नोंथां टाइमा समाबो जाबायमोन नोंथां
दे लाखिथ'नोसै गोजोन्नाय
अब्ला दे अ नोंथांनिफ्रा जोबोद गियान मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथां औ